औे।
नोंथांनि सोदोबा आंनिसिम फैयाखैमोन। हेलौ
अ दे नोंथाङा मा बाथ्रानि सायाव सावरायनो सानमोन।
अ नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दङब्ला आङो आमथिसुवानि सायावहाय सावरायनो सानदों। आं सिगाङावनो आमथिसुवानि सोमोन्दै फंनैसो बुंथ'नो सानबाय ओ आमथिसुवाया माखौ होनोब्ला जोङो आमथिसुवाखौ आसार मासाव फालिनाय जायो आरो बियो आसारनि सात थारिखनिफ्राय बा बिदिनो दस थारिखसोसिम सोलिनायखौ जों नुनो मोनो। थह सानथामजों सोलियो बै समाव जोङो हा एम्फौ आरिफोरखौ जावनो मोना आरो बिफां लाइफांफोरखौ जों फुनो मोना। आरो माइ गायनायखौबो जों बे समाव दोनथ'ना गोनांथि जायो। आरो नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंनो फोरमायनानै होगोन नामा?
दा नोंथाङा बुंनाय आमथिवाननि बागै बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो दा जोंहा आमथिसुवाखौ जोंनि रायजो राजा जायफोरा आबाद मावनानै जायो बिथांमोनहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो आमथिसुवाया जोंनि दोरोङारि मोनसे आदब दा जों आमथि सुवाखौ आमथिसुवायाव जों जोंनि आबादफोराव ओ आबादफोरनिफ्राय मोननाय फैसा आबाद खौ जों मोजाङै ओं फोजा होनाय जायो बे दा नोंथांखौ आं आमथिसुवानि बागै बारा मिथिखाय नोंथांखौनो फंनैसो बाथ्रा बुं बे
औ नोंथाङा आमथिसुवानि जे फंनैसो बाथ्राखौ बुंलांबाय बे बाथ्राया जोबोरैनो सैथो नंगौ ओ आमथिसुवियाव जोङो हाग्रा आरिनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बेयो गोदोनि सुबुंनिफ्रायनो फोथायनानै फैनाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों फोथायबोयोखि आमथिसुवा समाव जोङो बिफां लाइफांखौ दानस्राङोब्ला बिफां लाइफाङा थाबैनो जौवा होन बिफां लाइफां माने हाग्रा बंग्राखौ जों दानफायोब्ला हाग्रा बंग्राया थाबैनो जौवा होननानै जों मिथि जायनि जउनाव जोङो गामि गामि एबा गामियावल' नङा टाउनारि फोरावबो जोङो खाथि खालानि हाग्रा बंग्राखौ जोङो दानफैनायखौ नुनो मोनो। जाहा थे बेफोरबायदि हा हाग्रा बंग्राफ्रा थाबैनो जौआ मानो होनोब्ला दैजां बोथोराव जों मोनथिगौ बुहुत अखा मोननायनि थाखाय दै मोननायनि थाखाय हाग्रा बंग्राफ्रा थाबैनो जौनायखौ जों नुनो बिनि थाखायनो ज आमथिसुवा समावहाय बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा खौ दानफायो। आरो बेजों लोगोसे बै समाव जोङो थाइजौ खान्थाल आम जेरै रैमालि जायखौ जोङो आनारज होनो बर'आव जोङो बेखौनो रैमालि होनो बेफोरो फिथाइ सामथाइफ्रा जोबोरैनो मोनफ्रुहैयो आरो बै समावहाय बेफोरबायदि फिथाइखौ जोङो जयैनो बयबो सुबुंफोरा बबेबा स्कुल
स्कुलफ्राव बबेबा कलेजफ्राव बे समाव बन्द' स्कुल आरो कलेज सा बन्द' मोननो ना बै समाव जोङो ज' ज' बयबो न'निफ्राय गावबा गाव फिथाइ सामथाय लांनानैहाय जयैनो रानलायनानै जा यो आरो बेफोरो मोनसे अकेसन फोरबो बे फोरबोखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदो सुबुं हारिफ्रानो फालिबोनाय थानाय आरो बियो जोंनि गायग्रा फुनानै जाग्रा सुबुंफोरजों जोबोरैनो सोमोन्दो गोनां। ओ नोंथाङा बेयाव फंनैसो बुंनांगौ दंबावो नामा?
दा नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरजों आं जोबोरैनो गियान मोननो हाबाय आमथिसुवानि बागै आं सिगाङाव बारा मिथिया थैब्लाबो दा नोंथांनि होननाय बाथ्राफोरदों आं आमथिसुवानि बागै आंहा आ जोबोरैनो गियान फैबाय दा आमथिसुवाया जोंनि गोदोनिफ्रायनो सुबुंफोरजों फालि बोजानाय जोबोद मोनसे फोरबो बादि दा आमथिसुवायाखौ जों फालिनांगौआ गोनांथार मानोना बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि आदब। जों बेखौ आमथिसुवाखौ नेवथि गारनो हाया। दा जोंहा बे बे समाव आमथिसुवानि समाव सुबुंफोरा जोबोरैनो रंजा खुसियै बे आमथिसुवा फोरबोखौ फालियो दा जोंहा ओ आमथिसुवाखौ गुबुन गुबुन ओ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव ओ दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन नामै मिथिनाय जायो जोंहा बर'फोराव बर'फोरा बे ओ आमथिसुवाखौ आमथिसुवायैनो बुङो दा ओ आसामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा बेखौ गुबुन गुबुन नामै ओ गाब ज्रियो दा आमथिसुवायाव जोंहा सुबुंफोरा मन्दिर एबा बाय मन्दिरफ्रावबो थांनानै फुजा हैैयो। ओ जोंहा असमिया सुबुंफोरखौ जों कामाख्या मन्दिराव थांनायनि नुनो मोनो दा ओ आं आमथिसुवानि आमथिसुवाखौ सुबुं फोर मानि थाखाय फालियो? बेखौ मोजाङै मिथिनाय जाया आं बेखायनो नोंथांनाव सोंहरनाय जाबाय आम थिसुवाखौ सुबुंफ्रा मानि थाखाय फालियो आरो बेजों मा मा सो लोब्बा दं नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय दिन्थिनो थाखाय।
नोंथाङा जाय खोथाखौ बुंदों बे मानो होनोब्ला नंगौ बयबो हारि हारिसा बे आमथिसुवाखौ फालियो आङो बेयाव रावबो ओ आहाय हारिसाफोरनि नाम लानो सानाखै मानो होनोब्ला बयहाबो गावबा गाव गावबागाव फोरबो फालिथाय ओ नाथाय फालिनाया बयबो एखेखौनो फालियो नाथाय बेहाबो फोरबोनि फालिथाया आलादा आलादा बेजों लोगोसे बेफोरनि नामाबो आलादा आलादा नों नंगौ बेखौ फालियो मानो होनोब्ला ओ मोनथियो बेफोरो जेरै जों मोनथिनो थाङो ओ आ जोङो आमथिसुवा जोबनाय समाव जोङो आवाथि सावो ओ आरो बेफोरो जाहाथे जोङो सुवा सुथिनिफ्रायहाय बारग'यो बेफोरखौ जोङो मोनथियो जों मोनथिनो थाङो ओ बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङा बेयाव फंनैसो माबाफोर बुंनांगौ दंबावो नामा?
ओ दा नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो जोंहा ओ आमतिसुवायाव जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आ जोंनि हारियाव फालिबोगासिनो दङ दा जोंहा गामिनि सुबुं जानानै जोंहा आमथिसुवा खौ फालियो जोबोरैनो फालियो मानोना जोंहा आबादजों लोब्बा दं आबाद जायनो आबाद मावो बिसोरानो आमथिसुवाजों जोबोरैनो लोब्बा थायो जोंहा आमतसुवायाव ओ गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासिबो गासिबो रंजा खुस्थि फालियो जोंहा आमतिसुवायाव जोंहा फिथाइ सामथाइफोरखौबो आमथिुसुवा फालिखांनायनि उनावसो जानो मोननाय जायो बबेबा बबेबा फिथाइ सामथाइखौ। आमथिसुवा फालिनायनि सिगां जों ओ फीफांनिफ्राय एबा आबादफोरनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथथायफोरखौ जानो थाखाय बादा जायो बेनिखायनो जों आमतिसुवाखौ फालिनायनि उनाव फिथाइ साम थांखिफोरखौ जों जानोहायो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नियम बादिबा दा बेखायनो नोंथां नोंथांनि साननायाव बे ओ नियमफोरा सोलिनो नाङोनि सोलि नाङा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
आ नोंगौ बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय आरो जोंनि आ बेफोरो ओ जोंनि सो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय थानाय बियो जोबोरैनो कानेक्टेड। ओ बेफोरो सोलिनायनि जाउनावनो जोङो बायदि रोखोमनि गियान आखल आखुफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो बेफोरो फोरबो फालिथाइजों लोगोसे सुबुङाबो गावनि गियान आखल आखुफोरखौ सोलोंनो हायो बेफोरो मानि थाखाय जायो मानि थाख थाखाय जोङो आ सानथाम आ आमथिसुवाखौ फालियो बेखौ बयबो सुबुङानो मोनथियो जानांगौ नोंथाङाबो बेखौ मोन थियो।
बेखौनो आं बुंनो सानो बयबो रंजानांगौ रंजानाय समाव आरो बयबो खौसेयैनो ज' जालायनानै बेफोरबायदि फोरबोखौ मोजाङै मोजां फालिलांनांगौ। आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा आरो फंनैसो बेयाव माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा?
अ दा नोंथां बुंनानै थांनाय बाथ्राफ्रा थारैनो ओ गोनांथार दा जों जोंहा आमथिसुवाया जोंनि थाखाय गोनांथार फोरबो जानानै फैनायलाय जों बेखौ ओ जोंनिनो फोरबो हिसाबै गनायनानै लानांगौ दा जों बेखौ आं नेवसिगारनो हाया जोंहा आमतिसुवाया जोंखौ ओ जोंनि आखल आखु खौबो मोजाङै लाखियो जों आबाद आबादनिफ्राय आबादखौ जों नस्थ' खालामनाङा बेखौ जोंखौ गियान होयो आमतिसुवा फालिनायाबो जोंनि थाखाय मोनसे आखल आखु दानायाव मदद खालामो बेबो जोंनि ओ गथ' गथायफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो ओ आबादफोरखौ जों माबायदि खहा खालामनाङा बेखौ गियान होबोनायाव मोनसे गोनांथार बाहागो। दा जोंहा ओ ओ सोरनि सुबुंफोरफोराबो बे आमथिसुवाखौ फालिनाय नुयो नामा नोंथाङा माबाफोर ओ सोर सुबुंफोरखौबो आमथिसुआ फालिबोनाय नुफेरदों नामा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुं औ
टाउन सोहोर होननानै जोङो जावखौबो आलादायैनो बुंनो हाया मानो होनोब्ला टाउन सोहोर जेराव सुबुं हारिया थायो गासिबो सुबुङानो। बेनोखि टाउन सोहोराव थानाय सुबुंफोराकि माखासे फेसिलिटिफोरा बांसिन आ जेरै फरायसालि हस्पिटेल आरिफोरा बांसिन जायनि जाउनाव बिसोरो जोंनिफ्राय एसे जौगासिनाय होननानै जों सानो। आरो दानि इयाइनि मुगा। ससियेल मिडियानि मुगायाव जोङो टाउन सहरखौ जेखौबो आ फारागथिखौ फोरमायनो हायो। हाला बयबो फालियो बे मोनसे जोंनि इसोर आरो भगबानजों ओ ओरैनो कानेक्टे ओ कानेक्टेड गोनां आरो
बेखौनो आं बुंनो सानो सुबुं माहारिया साननो हागौ कि मोनसे फोरबो खौ फालिनायनि थाखाय जोंनि गियान आखला आखुआ माबोरै बाङो होननानै आ मानो होनोब्ला मोनसे गियान बांहोनो थाखाय फोरबो फालिथायनि गोनांथि मानो होनोब्ला बे फोरबोआवहाय माखासे आम रुल्सफोरखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव जोङो हा जावनो मोना। हा फुनो ओ हायाव माइ फुनो मोना बेफोरखौ जोङो जोंनि फेशन लेभेल जोंनि जाय जोङो दिदोमथि आरो जोंनि साननो हानाय गोहोनि गोख्रोंथिखौ बांहोनो हायो मानो होनोब्ला सोरबा सोरबा सुबुंनियावहाय फेसन लेबेल होननाय बारा थाया जायनि जाउनाव जोङो बेफोरबायदि रुल्स आरो रेगुलेसनखौ फारियोब्ला जोंहा पेसेन्ट थानाय मोनसे आ आखलनि गोनांथिया बाङो
बेखौनो आं सानो गियान आरजिनो थाखाय जोंनि फोरबो फालिथायनिबो गोनांथि। माखासे फोरबो फालिथायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बेफोरखौ जों माब्लाबाबो नागारा नागारा आरो नागारनो हाया बेयो जाहैबाय जोंनि भगबानजों माखासे कानेक्टेट गोनां इसोरजों बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथाङा आरो बेयाव फंनैसो माबा बुंनांगौ दंबावो नामा?
अ दा नों नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ थाबैनोसैदो जोंहास औवाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबो